औ रजे खोनाबायना? मा खालामबाय दं? माथो मोजां खोना फैयासै।
एसे थाबथा थुथा जादों खोनानायाख
नेथ नांमेरालै।
नेथ नांनो नागिरालै। ए खोनाबाय दे एबार बायनो था।
न'आव गैया ना आं।
न'आव गैया ना आं। अबायथो दं नोंलाय?
सबायझार।
मा लायदों बेहाय?
माइ गायफैदों।
माइ गायहैलायदों आंखौ खिथायालासे गायहैबाय नोङो?
औ। मैया गैया रायलायनो मोनासै।
गैया आं आंहाबो नों गैयाबाथाय रायलायनायानो जाया।
उम।
ओमफ्राय बिसिबां हाबदेरबावखो नोंना?
ब्रैजौ।
ब्रैजौ ब्रैजौ हाबखाबाय।
उम।
बिसेबां जाहैखो गासै?
दाइनजौ नैजिगु।
दाइनजौ नैजिगु।
उम।
आरे बा आंनाथ' बावल' दाबो जिनै माबायानो जायाखै होनदां जिनैजौआनो जायाखै खोमा।
हाब्बाय माथ' दिन मोनाव हाबदों दा?
साननैल' जाथारदोंमोन ने?
उम थाब थाब हाबथारसै दाना। मिथाइ जानो।
फोजोबनांसिगोनलै।
फोजोब जोबखाासिगोन ना बेसां थांदोंमोनलाय?
खनथाम जाबायमोन नामा?
खनथाम नोंना खन्ब्रै जासिगोन नामा एबारबो।
र' दा बैयाव नायबासो नुसिगोन दा नुनो नंला।
माबाया बिसि फुरा थांखो नोंना?
नै जि नै।
नैजिनै? आंनाबो आंजों एखे नामा आंना नैजिनै आंनाबो नैजिनै हाबदों। नोंनालाय? ओ नैजिनै थांबाय नै-नै-नैज जिनै थांबाय। थाम-थामजिसिमल' खोमा सोरबा सोरनाबा फ्राय फमफ्राय ब्रैजि गाहामसो थांदों।
ओं बिदिनो
मारै मारै थायो जोंनाव इसि बुरा थांबनांगौ
ब्रैजिसिम थांबा ने
औ एसे जों माबा जागोन मुलाम्फा जागोन माला फैगोन सोर सोरखौ थांदोंसो हारसिं सोरनाव सोरनाव लोगोनाव
लोगो नङा बिमायंनाव
ए
मानसि गैयानो लेंहरदों बारा बुरजा गैला गाबोन फुंब्र'हायैसिगोन बे दा गायनानै
बा गाबोनबो दिनै फैनाय नाम
गाबोन बेलासो थांसै
ए औ बेलासियाव
फुङाव हाखागोन
गाबोन फुङाव सान्दुं गैया
गोया जाय आयं जोबला जोब्बायबाय
बावसि मोनदों गाहैनानै
हो
माबायदि मोनदों होनदां
आयै न'खौ गोसोखांहरगासिनो
गाबनो ओंखारलायो बाराबा
बिदिसो ने माइ गायोबा न'खौसो गोसो हरो नोंहा
आव बोरैबा जायोलाय सिगोना।
रबिबार।
नों गैया होमबा हो। रुबारनि उनाव नों गैया।
हा।
बै मोनसे गिदिर मावख'आव।
नोंबो दंमोन ने नोंनि मुं खौ नायसनदों नायस'नाखैथाय आं। आयौ दाख्लै फार्स्ट थांजेनन्नायाव जि गिथाव गिथाव जिन्ज्रिजों माने खाना लाबोयो फाग्लासो। आंखौ नायहाबबाय थाबाय गिनायासो हामथारला मोन आंहा। अरखि अरखा खालामला बायो नोगोर गेसाव गेसाव फैथारोलै।
ट्रागस जाग्रां होरै।
हा ओम बिदिनो गोजा। माबा जाजोबनाय गोजा नोगोद देनजार लाबोखायो आयु। द्राक्स जानानै अभार माबा जाहैनानै। बिदि थांनाय आरो बेयो बिदि जाहैनाय फाग्ला जाहैनाय। जिनज्रिजों खानायाखसि मामुलि नामा बेयो।
औ र। गैलालै गाबजिबाय।
गाबज्रिबाय मा ओंखाम जानो लिंहरखोना माखो।।
र'ओं ओंखाम जाखांबाथाय फोजोबखानोसै मिथिबाय जों सानैनिखौ दिनै। मा निखाया।
दिनै जोबबाय आं सोजों रायज्लायबावो नोंजों जोब्बा बेखौ सिन्था जाबाय आंहा।
गैथ'ला नोंना?
माया बायनांगौ आ
हो
रायलायनांगौ दं ओइ बिसोर माखासे रायलाया आंजों
बे माबाजों रायलाय मा होनोमोनलाय सुमेसजों।
बेबो रायलायगासिनो।
उम
ए
बेबो माइ गायदों नामाथाय आं मोना मोनायावसो रायलायो बिजों जोब्बाय बेना आं दा
ए ए उम आंजों रायलायनो रोंनाय नङानदां बे मिनलाबाय थागोनसो खोमा।
मिनिनाया मिनियो एसे एसे आंबोथ' मिनिखायो आरो उमहो आंहाजोंथ' थैहां थैहां जालायो।
फाग्लासोथ'
दाहाय हरगोनां र'' गिनायनि नङाबा मिनिलाबाय थागोनसो बेयो।
बालु जाथादों। बालु जाथ
बालु जादों रायलाय फोजोबदो बेखौ नङाबा खहा जागोन गोबांनो।
जाबाय उम बेफोरनि थाख खायनोथ' नै खम खम जाथारदों
ओइ बिदि माबा दाननाय मानाय आंनाबो दलाम दङ'
बै साबमिट होनाया जिर' ओंखारनाया फार्स्टाव बेखौ बे फेन्सिल बायदियाव इदिटआव थांनानै बुफिननांगौनो
बिदियाव थांनानै ए गोजोननाय थाबाय ओ इदिटाव थां पेन्सिल थांनानै खोमोरनांगौ बुफिननांगौ नामा
खल
माया माबासो ओ ओ बेनावनो हरफिन ओ
ओमफाय जुदि जोबबायबालाय ए जोबनाय
जोबनायखौ मिथिला जायखिया बे माबाया खोन्थाहरदोंमोन आंनो सानसुमाया
ओ
बेजोंबो गैया खनसेल'
ए
खमब्रैयानो दंबावो
सानसु ओ उरिमोनलाय इयो बबेनि सानसुमाजों होनदों होनदों ए ए बे
बे बेनो दङ' बे ओरैनोसो थायो बियो
खौ बावनासो दं आङो लायराय हरनांगोन बावनासो दं मानसिखौनो
मैयाबो मोनायाव हरनो नागिरबाय ओमफाय मेंबायना आङो बिरादनो
उम मेंबाथाय रायलायनो बायो जाया
गैया दाबायदि माबायाव समाव
औ मानो हराखै बेलाय ना गिदों नामा आंखौ
ओम मिथियानो खोमा गोदान दाख्लैसो जादोंनो गोदानसो
ए ग्रुपाव दंना गैयामोन थायो दंखायो खोमा ग्रुपआव
आं ओंखारबायसो ग्रुपनिफ्राय
माबा मिसेस फैलायबाय थानायनि दानदों आङो रागा जोंनानै नंनाय नङैनि हरलाबाय थायोना नांनायनिबो नाङिनिबो
बे नटिफिकेसनखौ अफ खालामनांगौ आंहथ'' जेबो हाबा डायरेक्ट बन्दसो जाजोब खायो बन्दसो खालामांजोबखायो आं सुखुवलाय आहा गाबबाय थानायखौ खें खें ख्रिंखां
उम आय जा बुरजा जाफैयो
जेबो सिखारा आंना डाइरेक्ट माबायाव थांनानै नायबा
ओमफ्राय मेन मेनफोर हरनायफोरखौ नों नागिरबा मोनफिनला ओमफ्राय
मोनफिनला उम जानला मोनला हरला बायथारो आंथ' है हरदोंना हराखै थाय आं बे माबायाव गोसोआलाय आं हरलाबायनो मानोबा
आंबो हरालाय
लिरनोनो बायो आङो
एकदम हरथारनांगौ नोंनो नोंनि माबा हराबानो नोंहा जाला होनबासो आं हरो
हरगोन
बिदिसो आंहा आं जानला मोनला रायलायनो बायोलै
आंबो सुखुथारालै सुखुखाया आंबो ओइ बिदि लिरना हरनाय मानायाबाथाय सुखुखाया गेलेखायाबो आङो
उमहो
ओंखाम ओंख्रि संनायखौथ' बाखायो आं
नङा ओमफाय सिनायिफोरजों बोरैजाय माबागोन बेखौसो सानो आं
माखौ बे बे रायलायनाया
उम रायलायोबाथ' बे ग्रुपनिजोंनो जोबजोब्बायमोन दाख्लैफोरनो
उम रायलायजायो बिदिनो सोंलाबाय मा मा मा मायाव दं मायाव बिदि जानला मानलाजोंनो सम खाथायनांगौ
उम
आं हरफेराखैलै सासे सिख्लानोसो हरनो नागिरदोंमोन आं
उम
गैया हरनो बाना हरासै आं
लाजिलाय लाङोलां बाराखौबा
लाजियाबा ओरैनो खेनसे रायलायहरनो नागिरदोंमोन आं
मा बुंगोन मा बुङा
उम जाखायो इदिनो
बे मा ओंख्रि जाखो मा ओंखाम जाखो अबाव थाङा अबाव फैया बेखौ बेसे होनबाय थानांगौ
उम बे जोब्बाथाय मा बुंगोन मा मागोन सिरि गैला बिदिजानोसै माखौ रायलायगोन आरो बेबो जेबो सोंनो दारोंथोंसै सेस आरो नोंबो सिरि थादो सानहाबबाय थादो गैला दानजालायबाय समा
औ
बिदि जायो ओंखायनो सिख्ला मानसिजों बोरै रायलायनोब्रा होननानै हरालासिनो थाबाय आं नङाबा बैसोरबो बिदिल' माखासेयाबो बे सासे सिख्लाखौल' नागिरबाय थायो हरा सोरबा सङाखैनो दाबो उखैगोना उखैयाखैथाय
बुंजोबो ने बिसोरो
दंजोबो
औ
उखैथारबासो फैखायो आं नै माबायाव दङ नै फुनाव सेरजा फिसा फिसा दामगासिनोमोन
सुदेमाबो दाख्लै हरनो थिनदोंमोन ओमफ्राय गैया सोलाबिनि
सोर
सुदेमा
आफादगिरिया माजों रायलायगोन बिलाय
माथो आंनाव हरलायसो होनबाय थादोंमोन बे आंखौ
आइपनावथ' जायामोन
जाबायदां दा
मोनानो आइपनाव
र दायो नायनाय नायनांगोनलै
सोरनिबा मबाइलावबो बानायदों जानो हागौ जिखन बिदि माबाखौ मोना जनलामानलानो
उम
माबायालाय आब' बोहैयाालाय बिनाव
गोया जाया उमहु
नोंनि दाखौ मा होनो नों माबाजों रायज्लायददों बेनि मबाइलसिमजों राय रायज्लायो होननानै खामायदों